हेल' औ बुंलाय
मानि भलिबल
औ जायो दे
जागोनदा नाम बिडिअ गेम्स
एखोनोला भलिबलखौनो
ओरैनोथ' जों गामियाव ओरै बिदिनो सातजन सातजन आदजन जायो मोनसे टिमाव
औ
नोंसोनिथिंबा साबेसे गेलेयो
जोंखैथ' ओरैनो माने सयजन सयजन थायो आरो
ओरैनोथ' अरिजिनला सयजन मोनसे ओरैनो जेनेबा गामिनि नालाय आदजन आदजन जायो आरो
अ
मा सोरबा गेलेनो लुगैनाय उनाव मोनाबा दाय जायो
औ औ औ
उम
जोंखैजायथ' नोंसिनि मा गेम गेलेयो टेनिस ओमफ्राय साइद बल टेनिसखौ गेलेयोना साइडबखौ गेलेयो जोंखैथ टेनिस सो गेलेयो
अ
आथिं होनाय जायोना जोंगैजाय जाया टेनिस बल गेलेनाय जायो आरो
ओं टुरनामेन्ट लागोना लाया
टुरनामेन्टथ' थांफेराखै एसेबां आं बिदि
औ
ओरैनो गामियाव गेलेयो आरो माने एक्ससारसाइस जानायबायसा देहाफ्रा राफोद थानाय बायसा आरो एसेबां मानि लिदबो जाखाया दाना
हा
एसेबां टु्नामेन्ट लालायनो हानायबो जायाखै बारा रोंजोबा ना साफा सानै दं गोरोंफ्रालाय रोंनाया रोङो
जोंथिंबो बिदिनो ओमफ्राय जों थांना गेलेहैबाय थायो आरो नङाबा बेलेग गामिनिजों हायारबो थाङो
औ
अ
फुटबल लाय गेलेयोना गेलेया
फुथबल गेलेयो
फुटबलाव साबेसेसो थायो थिम मोनसेयाव ओरैनो
एगार' जन नोंसिनिथिंजायलाय
औ एगार'जन जायोना
अ
ओरैनो बेफोर खेलखौ गेलेबा देहाफोरा राफोद माबायदिमोनो देहाफोरखौ
देहाफोराथ' बहुद थिग मोनो राफोद आरो हरावबो एसे थाब उन्दुनो हायो
उम
देहाखौ फिट मोनो आरो आरो सानसे गेलेबा आरो सानफ्रामबो गेलेबाय थानो लुगैयो ना
नंगौ एफोरखौ माने गेलेबाथाय देहाफोरा राफोद थायो जायोना खारनायफोरावथ' एसे फुटबलफोराव खारदिंनाय जायोना
ओ नाइन्टि मिनिटस जालायलायनाय ना
अ
ओरैनो फुटबलाव अबर थायो गेलेबा
हा
फुटबलाव बबे माबा थायो आरोना अबे स्ट्राइखाराव गेलेयो मिड फिल्डआव गेलेयो
फिल्डआ जोंहा फिल्डआवनो दंखायो जोंनियाव गामियाव
नङा माने जेनेबा बबे पजिसनाव गेलेयो स्ट्राइकार विंस
आंथ' बुजियासै बेखौ
माने गल जोग्रा गलकिपार बेबायदियै अबे पजिसनाव गेलैयो होनदां
आं सायत बिगदारसो थायो
ए
खोनादों
औ
साइत बेगदार थानाय
उम माने डिफेन्सआव थायो आरोना
औ औ
उम आं मित विं मित
औ गेजेराव माने
मित राइत
अ
होम ओरैनोथ' गामियाव गेलेबाय थायो टेनिस गेलेथ'वा टेनिस गेलेथ'नाय जाला दाना बेडमिन्टन गेलेयो
गेलेना
अ
उम गेलनाया गेलेयो जोंबो बिदिनो गामियाव आरो ओरैनो
बांसिन बे भलिबल फुटबलानो जाया
औ गामि इरियायावलाय माथो
ओ नोंसोरनिथिंबा खैजन खैजन टिम मोनबैसे जायो बेबा भलिबलावबा
फैजोबाथ' मोननै मोनथाम जा फैजोबाथ' मोननै मोनथाम जायो गामियाव फैजोबलायाना सोरबा सोरबा इदिनो बेस्थु थायना खामानिफ्राव बेयावनो एसे खम जायो आरो मानसिफ्रा
ओरैनो खैथासोनिफ्राय गेलेयो
खैथासो माने दा सारथा निफ्राय जागायसिगोन
ओ सयथानिफाय खैथासिम
सयथा साराय सयथासिबां गेलेयो आरो गोसो थोरबा मोजां गेलेबा
दं न'
लाइटथ' एसेबां इदि गैया जोंनाव केपासिटि
अ
दाथ' ओरैनो साराइ स स सुइथार साराय सयथा यावसो मोनाखायो नालाय दा
आ
दैज्लां बोथोरना एसे
ओ
सानबा गोलाव जाबाय
अ जोंनियाव लाइट दङ
औ
अ अ सारि ता निफाय बिदिनो बेलेग गामिनि फैसिगोन मोनाबा इसोर थांसिगोन आरो ग्रोब मोनाबा आरो बेलेग गामिनि गेलेफैसिगोन
औ
आ
नोंसिनिखिजा मोजां खोमादां होमबा जोंथ' फिल्डआवनो गेलेयो जोंनावथ' जायगाबो गैया फिल्डआवनो बा बहायदों फुटबल फिल्डआवनो
जोङो फुटबल फिल्डावनो गेलेदों माने देग्लाय फुटबल गेलेया होनदों आरोना
जोंबोथ' बिदिनो फुटबल गेलेला देग्लाय बोसोराव बलिखौनो बहायनोसै फुटबलावनो होननानै
आ आ जोङो देलाय गेलेथ'ला होननानै माने गरमबो आरो ओरैजाय मानसिफोराबो गैला नोगोराव फरायहैजोब्बायना
औ बेनोथ जोंनाबो बिदिनो जाना दं दाबो फैजोबलाया माने बेसथ' जायोना एसे मालाय
आरो ओरैनो एगार' जनालाय जागोन टिम मोनसेनि फुटबलाव।
जोंनाबो बिदिनो जागोन गामि ओनसोलाव।
ओमफ्राय गेलेनाय इन्ट्रेस्ट जानाय नङा आरो
औ एगार'जन थिम मोनसैनोलाय मा खारदिंनायाव बिराद माबा लायोना मेङोना खारनायाव खारनांगौ जाहैब्लाथाय बिराद ग्रोब ग्रोबबालाय जेबो नङा।
अ।
पास लालाय पाससिं खामलायनानै हरनो हायो। खारथिंनांगौ जायोना मानसि एसेयाव बिराद खस्थ' मोनो आरो बिदियाव बिराद मेंनाय जायो। आरो मेंबायबाथ' लेखा फरायनानै। दुरबल गोसो जाखानाय नङा लेखा फरायनायफ्रा एसे प्रब्लेम जायो आरो। बिदियावनो माने भलिया जाबाय जायगायावनो थांना बुनाय एसे खारानांगौ आरो बलियाबो एसे बारल'नांगौ जायो।
होनोमबाबो भलियाव आराम जायोना।
औ बलिया आराम जायो ग्रोब ग्रोब फैयोना सोरबा बबावा बांसिन बलानो।
ओमफाय नों थाथ'बा लोगोफोर हाबनो हागोन हालायबाय
हा औ।
होनबा ग्रोब नो अ सोलायबाय थानो हायो।
सोलायनाया जोंनावथ' इसेबां मानसियानो गैया।
उम।
उम।
सोलायलायनाय गैया।
दिसेम्बरसो डिसेम्बरावसो बुहुद गेलेबाय। आदथा न जों न नयता गाहामसिम थायोमोन नयथा साराय नयता मालाबा बार'तासिम जायोमोन आरो मेच गिदिर जाबा। हम।
जोंथ' बारा मेथ्च होआ। आमथिसुवाफोराव होगोन नामाथाय देग्लाय।
ए।
गामियाव सावरायगोन। होनदों माथो ओमफ्राय आरोबाव
ओरैनो बिसि गिदिर होयो नोंसोरनााव बे माबायाव गेलेग्रायानो नामा मबाइलफोराव नुनाय माने कर्टा बिसे गिदिर
जों दाखालिबावैसो बानायदों कर्टखौ मबेलाव नायनानै मा होनो नय नय मिटार ना मा होनोमोन नय मि
नय न नय बाय थिन
औ
सय तिन सय तिन
ओमफ्राय हाइदाहाय सेभेन लादोंमोन होनोमबा जों हाइदखौ सेभेन नेेट हाइटा
उम
मेन खुन्थानिफ्राय आरो हानिफ्राय आर ना हानिफ्राय खुन्थाखौल' सुदों माने नेटखौ सुआखै बेसिबां लानाय जादोंमोन आरो
ए
है गामियावलाय ओरैनोथ' सिमपोल माबामानो जायो आरो
अ न गोजौआव मोजां
औ गोजौ
उम
होमबाना गाहायफ्राव गायबाबो जेबो जाला बेलेगाव गायबाबो गोजौआव सोलोंखाबाय नालायथो
ओ
बेलेगाव गोजौबाबो जेबो नंला आरो गाहायबाथ' साबसिनबायसो मोजां जाबाय गाहायबा आरो सोरबा आन दायलै गोजौआव बानो गाहायाव बुना आनदायो
अ अ
बिदिबो जायो
बे ओरैनो सारभिसखौलाय नरमेल बुयोना राब
सारभिसखौथ' ओरैनो जाबबफा जोबो नरमेलबो बुबोयो इदिनो गोराखौबो बुयो हारटखौबो
आ ए होमबाथ' थिगानो ओमफाय जुथा गानो गेलेनायाव
जुथाथ' गैया
ए
सिनेल गानो आथि सोरबा आथिं गोजान गेलेयो
अह ओरैनोथ' मोजाङानो जायो दा गेलेनाया
मोजां जायो जानायालाय
रोंलांगोन
हा
ओरैनो दाउन बुगायाल' साबेसे बुयो
दाउन बुनायाथ' बुला बायग्रा दं साब्रै साबासो
ए
मोनसे टिमावनो ना
मोनसे टिमावनो औ
आ आरो मोनसे टिमाव साब्रै साबा थाबावगोन
ओं मोनसे कर्टआव साब्रै साबा मोनसे कर्टआव साब्रै साबा
बेलेग ग्रोब ग्रोब लानो हागोन माथो
औ आसोरबा रोङिबो दुंले
उम फाल्थु गेलेना होयो आरोना
हौ मोजां इन्थारेस जाफुनाय समाव खोग्लैना हाबानो एसे गेमा गेजु जानाय
ओ
बिदिनो थानो आरो ब बल आलाय गैलैयालासिनो एसे गोबावानो थायो जोंनियावलाय गोजौ गोजौ ओइनो
अ
पास मिनिटसो थानो नागिरो आरो गोजौयैनो गोलैयालासिनो ओइ‌ सोरबा स्पिडाव होनानै रोङिफ्रा हायाबा
दे बुख्लायखाना हा
दाउन बुनाया सोरबा‌ रोङिया हमथानो हायाबाथाय गोलैसि
गोलैखाबाय बेयो ब्लकआव नांथाबा नांथाबायसो
ओ
पासकटआवनो खोलैग्रा दं जोंनियाव
जोंनावथ' इसिबां गैया ओरै पासकड एसे बारगोन आरो रिसिप्टनिखि थाङो आरो रिसिप्ट रिसि बिनि बदाराव गोलै हैगोन नङालै ओरै साइथ फा साइथ
उम ब्लगआथ' सानै होबा थाबथाखाया साथाम साथामा नांखाथारगौ
नोंसिनियाव
अ दानखे जोबखायो
अ गाजा बोयो मार ना दिस्ट्रिक्टआव गेलेबाय मान सोरबा डिस्ट्रिक्टआव गेलेफेरबाय होमबा नोंसिनि टिमा मोजाङानो जागोन दे होमबा ना जासिगोन
उम दे होमबा
ओ